औ नोंथां।
हेलौ नों
ए नोंथाङा आं नै जिरायनानै दङ ओरैनो।
औ नोंथाङां जाखांबाय।
अ ओमफ्राय मा ओंख्रि मोनजाखो जामुंआवलाय?
जानायाथ' फुंनि जानाय बिदिनोसै आरो माबा दालि ओंख्रि ओमफ्राय आलु फाजा संनानै जाबाय नै ओरैनो।
मिरा मिस मोनजालायबाय होनबाना।
औ नोंथां औ।
ओमफाय गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो नोथां?
गायनाय फुनाया नोंथां आंना जोबनानै थांबाय नै दिनै मैयासो मोनाबिलियावहाय जांख्रा जाबाय जोंहा।
अ मोजांखा जाबाय हबाना बोथोराथ' माबायदि सोलिदों गाबोन बोथोर- बोथोरफोरखौ माबोरै सोलिदों होनदां नोंथां?
ए बोथोरा नोंथां जोंननाथ' गायनाय फुनायबो जोब्बाय आं जेनिबो आंखाल गैथ'वआ बोथनि- बोथोरनिफ्राय नै सानदुं दुंगासिनो आरो जोंनिथिं।
औ स ब न हबा
उम
आ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथां नोंनालाय फुंनि जामुंफ्रा जादोंना जायाखै जाखो
जानायथ' जाबाय नोंथां दसे उनाव सानसुनिसो मोनजाबावसिगोन ने
ए मा मा ओंख्रि मोनजागोन नोंथां
फुङावथ' माबामोन नोंथां ओइ बिदिनो खांख्रिखलासो फाजि एसे एवदोंमोन बेजोंनो जासाबबाय दा नेै मा सोंनोथाय। ना हानदोंमोन माथो एसे दिनै सानसुनि सानसुआव ना मोनजागोन
अ अ मजानो मा नोंथां होमबालाय बोथोरफ्रालाय बोरै सोनानै दं नोंथां?
अ। बोथोराथ' बिदिनो दुंहां माहां अखाबो हाहांनो नागिरो माथो नोंथां। बुथु खौनो जेबुजिनोला
अ अ। गायनाय फुनायफ्रा जोबदा जोबाखै नोंथां?
गाननाय फुनायफ्रा जोबहां जोबहाङैनो दं नोंथां बि
खबरफ्रालाय मोजाङानो नोंथां।
मोजाङलाय मोजाङानो नोंथां खबरालाय मोजाङानो नोंथां। नोंथाङा दा फ्रि जागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा आं फ्रियानो दं देलाय खबरा मामोन?
ए नोंथां आं नोंथां फ्रिबाथ' आं नोंनाव मोनसे टपिकसो लानानै सो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां।
अह देल्लाय नोंथां सोंलाय आंहा
अ नोंथाङा आंनो बैसागुनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ औ हागोन हागोन औ हागोन नोंथां हागोन। होमबा आं बुंलांनोसै नोंथां खोनासंबानो जाबाय
औ औ दे होम्बा नोंथाङा फोरमायलांदो।
औ। बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो आरो बोसोराव खनसे फैनाय
खोनदोंना नोंथां। सैत्र सैर सैत्र मासनि सैत्र' दाननि लास्ट अ सतखालि जोङो जोङो मोसौ बैसागु मोसौ बैसागु बानायनाय जायो आरो बैसाग दानानि से अक्ट' खालि जोङो मानसि बैसागु होननानै। हमनाय जायो आरो बैसागुखौहाय जोङो मोननै बाहागोआव राननाय जादों आरो नोंथां खाना नोंथां।
औ
मोसौ बैसागुखालि जोङो मोसौखौहाय फुङावहाय सोरनाय सोर सोरांबानो जोङो फुङावहाय जोङो। मोसौखौहाय थुखैस्रां लोबस्रां दैमायाव लांनानै थुखैस्रां लोबस्रां जोङो। मोसौखौहाय माला गाननाय जायो मालााला मालायाहाय जाहैबाय जोङो। मैगं थाइगंजों बानायनाय थाइखा फान्थाव ' हालदै हाइजें हाइजें बेफोरखौहाय जोङो बेफोरखौहाय जोङो। सुनानै मोसौखौ गानहोनाय जायो आरो। आरो जोङो मोसौ थुखैखांनानै मोसौखौ माला गानहोनानै जोङो। थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो हासुंजों जायजों जों अरखौ सुनानै अरखौहाय बांसिनै। जोंहोनो हायो बेजोंहाय जोङो माबा बन्थ'नि हांगारखौहाय जोङो। फ्लेनानै मोसौनियाव थफा थफा गल गल जोङो फोथा फोननाय जायो आरो। फोथा फुंखांनानै जोङो फोथा फुंखांनानै जोङो मोसौ। खौहाय रायदोंजों लाम राइदोंजों लामा लामा जोङो मोसौ लामाजों लांनानै जोङो। दुरुं मोसौखौहाय जोङो दुरुं गोदान होनानै। दुरुं गोजां होनानै लामा लामा जोङो। सबाय सबाय गोरान एसे सबाय गोरान एसे जोङो। एवनानै बिनाव मोसौनाव सारनानै रायदोंजों जों बुयै बुयै बुज्राव बुज्राव जोङो मेथाइ खनलाङो आरो मेथाइआ जाहैबाय जोङो बयबो बैसागु थुखैबा जोङो खनखायो। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा। बिमानि खिथार बिफानि खिथार नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होनै होनै जोङो। मोसौखौहाय बुयै बुयै जोङो फोथारावहाय दुरुङैनो हगार हरनाय जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओमफ्राय बि जोङो बे मोसौ बैसागुखौ बिदिनो रंजा बाजा मोसौफोरखौहाय जोङो ओइदिनखालि जोङो सारोन हगारनानै एबा मोसौखौ जोङो हगार हरनानै जोङो खालि मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो खोनादोंदा नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
अखानायै जोंना बैसाग दाननि से अक्ट' जायखौ जों मानसि बैसागु होननानै मानसि बैसागु होननाय जायो से अक्ट' खालि जोङो बयबो बयबो जोङो मन्दिरावहाय जोङो गामियैनो। जाय जाय धोरोमनि जेरै बाथौ आरो ब्रह्म धोरोमफोराहाय जों मन्दिरावहाय थांनानै जोङो आरज गाबहैयो आरो आर'ज गाबनो आर'ज गाबखांनानै जों बयबो गावबागाव न'खरनि गिदिर गोलावफोरखौहाय जोङो आर'नाइ गां गांसे एबा गस्ला गांसेफोर होननानै जोङो मानहोयो आरो मान होखांनायनि उनावहाय जोङो मान होखांनायनि उनावहाय जोङो बयबो न'खरावहाय फैफिननानै गामि गामि एबा से अक्ट'नि से अक्ट' से अक्ट'खौ बिदिनो बारहोहरो आरो फैगौ नै अक्ट'निफ्राय जोङो मानसि बैसागुखौहाय जों फालिनाय जायो आरो बयबो ज' ज'यै ओंखारनानै जोङो मोसायो मुसु सुरो आरो मोसायो मुसुरो आरो खाम सिफुं सेरजा जथा नांगौ बायदि दामजु दामजु जुं देंखो खनै न'खर नखर हाबनानै रां एसे माइरं एसे खांलायनानै जोङो मोसानानै मागिनानै बेखौहाय लाबोयो आरो खोनादोंना नोंथाङा होमबा नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायहरफिननो हागोन नामा बैसागुनि बागैनो
औ हागोन नोंथां बिदिबा आं नोंथांनो आं जा मिथियो बेखौ फोरमायलांगोन दा नांगौ नां गोनां बाथ्राफोरखौथ नोंथां जा हायो आंबो आंनिफ्राय नाजानिसै बे बिदिब्ला आ नोंथां औ बुंनो थाङोब्लाथ' बैसागुआ नोंथां बुंनाय बादिनो मोसौ बैसागुआ गाहायै जोंहा मोननै रोखोमनि जायो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु औ जेरै जों मोसौ बैसागु नोंथां बुंनाय बादिनो जों मोसौखौ थुखै लोबै जों मोसौखौ थुखैखांबाय खैखाङै लोबै जों मोसौखौ होलांनानै खानानै फैब्ला जोङो न'आव फैफिननानै दुगैयै लोबैयै जोङो गावब गाव धोरोम बादि हिसाबै बोसोर गोदाननि नामाव जों बोसोर बोराइखौ होनायनिफ्राय बोर बियो आरो बोर बिखांनायनि उनाव जोङो गावबा गाव गेदेर उन्दै एसे सनमान लास्रोलायनानै जों
गोरै लाफा सायख' लाफा सायख'
खिफिफेन्दों मारमुनि आरो एकस' एकथा बिदिनो बायदि रोखोमनि हाग्रानि खारौ खान्दाय बिजौ माखासे फिथाइ सामथायफोर लानानै जोङो गोखा गोखैखौ जोङो न'आव फिसिनाय दाउ अमाफोर बेदरफोर दंबा जों बेजों मोनाब्लियाव जों ज्रोम संनानै जोङो न'खराव मोखां नायलाय नायलाय एबा गावबा गाव सोमोन्दो जानाय सुबुंफोरजों जोङो मोखां नायलाय नायलाय जों जानाय जायो आरोना नोंथां। बिनि अखा नायै जोङो बैसाग दाननि सेथि अक्ट'निफ्राय जों बयबो गावबा गाव न'खर नि सोमोन्दो जालायनाय सुबुंफोरा जमा जालायनानै जोङो गेदेर उन्दै मान लालायलायनानै एबा गेदेराव उन्दैखौ मान होयो आरो उन्दैया गेदेरनिफ्राय मान लानाय जायो आरोना नोंथां आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरनो जा एसे हायो आर'नाइ गामसा गस्ला एसे एनै मान होलायनानै बोरखौ लानाय जायो आरोना नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ। बेबादिनो बैसाग दाननि सेथि अक्ट'खालि बेबादिनो मान लालायनाय जायो आरोना नोंथां आरो बिनि अखानायै जोङो गासिबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासिबो जमा जानानै खाम ज था सेरजा सिफुं आरि दामांग्रा आगजुफोर लानानैहै जोङो ज' ज'यैनो न'खर न'खर मोसालायनानै मागिदिंनाय जायो आरो ना नोंथां। बेबादिनो मोसाग दानखौ जों गोग्गोमै गाजा गोमजायै लारु फिथा सबाय आरि जानानै गाजा गोम जायै मोजांना नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय नोंथांजों राय्लायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय। दाथ' खबराबोथ' मोजां खादा नोंथां?
औ मोजाङानो नोंथां मोजाङानो।
अ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावबो जानानै थांबाय होनोमबा दोनलायदिनि जोंहा।
औ दे नोंथां।
कलानो दानासै माथो नोंथां।
माबोरै जाखो नोंथां फ'नानै दान दानासै माथो